हेलौ।
औ आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांनिफ्राय ओ माखासे खोथा सावरायनो लुबैदों।
औ जागोन नोंथां
आथिखालनि गामियारि आथिखालनि गामियारि। थासारि आरो गोदोनि गामियारि थासारि। बेनि बागै माने अनेक सोलायनायखौ नुलांबाय। गोदोहाय माने ओ ओ माखासे गोजाम खान्थि ओ बेफोरजों खामानि मावोमोन दाथ' ओ गोदान मुगायाव गोबां गोदान आदबजों खामानि मावसै जेरै आबाद मावनायानो होन ओ माखासे जि दानायानो ओ गेलेग गेलेनाय होनबा बिजाब फरायनाय गोबां सोलायलांबाय नंङा होमबा? औ गोदोहाय आरो ओ गोदोनि रुजुनाय आरो आथिखालनि रुजुनायाव ओ नोंथांङा ओ बबेखौ बा साबसिन मोनो बा माबाफोर ओ‌ बेनि बागै माबाफोर बुंनांगौ दं नामा?
नोंथां बेकग्राउन्डनिफ्राय माबा थांदों नामा?
औ औ।
थम थम गंसे फैना फैनायआबोलै।
हो हो।
जारलासो।
औ औ जायो
ओ दानि ओ जिथुनाखि सोलिनाय खान्थि दा गोदोनि सोलिनाय खान्थि बेयावथ' जों गोबां दिफारेन्स नुनो मोनबाय नङा होमबा?
औ औ
जायोमोन जोंनिया ओ माखासे बर'फोरनि गामि नुनो मोनोमोन ओ ज' ज'यै सावरि बादालि जानाय आरो माखासे ओ गोबां नियम खान्थिजों सोलिनायखो जोङो गोदो नुनो मोनोमोन। किन्थु दानि जुगाव ओ जोंहाथ' बेफोरखौ नुनो मोनला नङा होमबा? जेरै दों दानि जुगा जोंहा माबा मोनसे खामानि मावनोब्लाबो फैसा गारनानै हाजिरा ओ सोनाय जायो।
औ औ समनि आंखालबो जायो।
औ समनि आंखालबो रावबो बिदि ओरैनो समखौबो गारला रावबो ओरैनो ओ रावनियावबो ओरैनो खामानिबो मावनानै हैनाय जाला बैफोरनि जाउन बैफोरनि जाहोनाव जोंना माखासे खामानि दामानिफोरखौ जोङो फैसा बा रां गारनानैनो ओ खामानिफोरखौ मावहोनाय जासै आरो
औ औ औ
लोगोसे बिदियाव माखासे
औ ने आजि खा आथिखालाव माने गोदान मुगाजों गोरोबनानै गोदोनि माखासे खान्थिफ्रा गोमालांबाय नङा होमबा? औ बै गोमालांनाय खान्थिफोरनि बागै एसे नोंथाङा बुंनो हागोन नामा माने गोदोहाय बिदि जिदि जि दानाय दंमोन आजिखालि बि दाला बा मायसौवोमोन
औ
बिनि बागैसो
गोदोथ' औ गोदोथ' जोंनि जिथुनाखि दा सेनियर आइ बाबामोन बिसोरथ' खिन्थालाङो माने गोदो जेब्ला दाउला गेसेेरनाय सम
ओम
ओ रावबो सिखारै सम बैफोरनिफ्रायनो माने ओ माइ सौनायफ्रा जायोमोन जादों ज गोदोनियाथ' माइ माइ सौनायफोरा उवाला गाहेन आरो मोनसे दङमोन जोंहा दिंखि होननाय नङा होनब्ला बैफोरजों माने जेब्ला दाउला गे सेरो रावबो सिखारै सम खोमसि बै समावनो माने सिखारनानै दुम दुम दाम दामै ओ माइफोरखौ ज' ज'यै सौलायनाय जायोमोन आरो माने।
औ
दानि दानि मुगायावथ' बेफोरखौ नुनो मोनला।
गामिया मेचिनसो
औ दानि जुगाव बबेबा बबेबा गामियावथ' सिनायबावलानो जानांगौ बेफोरखौ जेरै उवाल होन गाहेन होन। बबेबा बबेबा गामियाव ओ नुनो मोनबावलासो होनजायो बेखौ मानो होनब्ला जोंहा दानि जुगाव अन देनोब्लाबो मिसिनजोंनो देसै अनला जानो अब्लाबो जोंहा ओ मिसिनजोंनो देसै बैफोरनि जाउनाव माने जोंना बैफोर आगजुफोरखौ मोननो थांला आरो
औ गोमालांनो हमबाय बेनि अनगायैबो नों आथिखालाव नों जिदाना दाबाबो माने ओ मेसिनजों दा थायो नालाय माखा माखासे जोंनि गोजाम आरो रुबजुन दानाय खान्थिफ्रा गोमालांबाय
औ गोमालांबाय औ आबजुफ्राव गोमाला इउस बाहायैनि जाहो नाव आगजुफ्राबो गोमालांनो हमबाय।
औ औ बेनि अनगायैबो गोदोहाय माबाफोर गाज्रि खान्थि जोंनि समाजाव दंमोन नामा जेराव आथिखालाव बेखौ नुनो मोनलिया माने गाज्रि फोथायनाय
औ गाज्रि फोथायनायाथ गोबां दङमोन ओ जिहेथु जोंना आबै आबौमोनाबो बुंबाय थायोमोन नङा होनब्ला उमुखखौ मावोब्ला जों आं ओ माबा मोनसे जागोन बेफोरबायदि आरो ओ आरो लोगोसे गोदो होननानै बुंथारोबाथ ओ मानसि फोलेरखौनो जोंहा ओ जिब जुनारनिफ्रायसो जिब जुनारनि फोलेरनिफ्रायसो फैदों होननानै बुंजायमोन जिहेथु जोंना मासे मा माखासे आखुफोरानो जुनारनि बायदिमोन नङा होनब्ला? जेरै ओ जिब जुनार गोथां जानाय आरो लोगोसे गाननाय जोमनायफ्राबो दंफां बिलाइनि ओ बैफोरनिफ्रायनो फैनाय जों नङा होनब्ला? बैफोरखौ दानि मुगायावसो सानहरब्ला माने बोरैबा जाथावि बायदिबो नुहरो आरो खिन्थु जारिमिनाव लिरनायाथ बेनो नङा होमब्ला जों बेखौ नायनानै जोङो ओ फोथायनोबो हायो
औ बेखौ नायनानै जों माने जारिमिनखौ गनायनानै लानाङो
औ फरायना लानांगोन।
बेनिफ्राय ओ गाज्रि खान्थि होनोबा नों दायना फोथायनायनि खोथाबो थाहैबाय जेराव आजिखालाव बेयो आयेन बेरे हा जुदि सोरखौबा दायना होनानै बुथारोबा बा माबा मोनसे खालामोबा बेयो आयेननि बेरेखा नङा होमबा ।दा दा बेबो जोंनि समाजनिफ्राय गोमालांनो हमबाय औ बेबो जोंनि समाजनिफ्राय गोमालां बेनिफ्राय माखासे फिसा फिसा माने ओ खान्थिबो दंमोन। जेखौ जोङो माने मावनो हामा बा थांनो हामा जानो हामा बेफोरबायदि फोथायनाय दंमोन नङा होमबा?
औ दङमोन दङ।
दा बेफोरो नै दिनैनि मुगायाव गोमालांबाय।
उम गोमालांबाय। लोगोसे ओ
औ।
लोगोसे बे दानि आथिखालनि जा ओ जाखांफुबबाय थानाय गासिबो एबा साफ्रोमबोखौनो फ्रायानो बुंनांगोन मानो होनब्ला बेफोरखौ फोथायनानै लाखाला नङा होनब्ला? बेफोरनि जाउनाव माखा माखासे ओ खान्थिफ्राबो गोमालांबाय आरो।
औ औ औ आरो बै खान्थिफोरखौ खौ फोथायैनि जाहोनावबो माखासे अगेन साननाय बा अगेन मावनायफ्रा बांलांबाय नङा होमबा? औ औ जेरै नों माखासे ओ खान्थि दंमोन जेराव हामा होननाय सोदोब दंमोन बेयाव थांनो हामा जानो हामा ओरै मावनो हामा थांनो हामा जानो हाया आजिखालिथ' बेबायाददि रावखौबो होबथानो हाला नालाय बाट बेनिखायनो समाजनि बादग्रा खामानिफ्रा बांलांनाय बांलांनो हमबाय आरो उम । दा नों बिथाङा आ आथिखालनि रुजुनायाव गोदोनि खान्थिखौ लाबोफिन लुबैयो नामा?
औ नोंथां लाबोफैननोथ' लुबैयो अब्लाबो बे खान्थिखौ जोङो ओ दानि जि बे मुगा बे मुगायाव माने जाथावै बायदि नुहरबाय आरो । मानो होनब्ला जोंहा गोबां ओ जौगानाय जुग जाहैबायना । जौगानाय जुग फु जाहैबाय नालाय दानि जुगाव । बेखायनो माखासे माखासे खान्थिफोरखौ जोङो लाबोबाबो जोङो ओ बिदिनो बाहायनो हायि बेफोरखौ औ जाथावना नुहुरो आरो माने ' जेरै गोदोनि खौथ' मिथिखायो गोबां ओ फोथायनाय दंमोन‌ नङा होनब्ला । माखासे ओ लोमज जानाय साजानाय बेलायावबो जोंना गोदो डाक्टार बेफोरो जोबोद खममोन नङा होमब्ला। जायनि जाहोनाव अजा बेजा नागिरलाबायनानै फाहामनो ना गेरनाय लोगोसे हाग्रा बिलाइफोरखौनो मुलि ओ देलाबायनानै फाहानो नागिरनाय बै फोर खान्थिफोरखौ माने दायो लाबोयोब्ला माने जाथावयो बिदि नुहरो ।
औ मोजां गोसोखांथि ओ नोंथाङा सानो नामा माने बे हाग्रानि मुलिजों नोंनि बेमार राबा बा सोरनिबा माबा मोनसे जानाय बेमारा गायो होननानैनो नोंथाङा फोथायनाय दं ना?
आंथ' बेखौ माने ओ एसेग्राब फोथाया । मानो होनब्ला जोंहा माखासे ओरैनो आथिं लोरिनाय आरो जेरै बहाबाफोर माने आथिं गाराय जानाय बेफोरो हामनो हागौ हामनो हागौ माखासे ओ बिलाइफोरनि जेनेबा ओ बिलाइफोराथ' माखासे जोंना बिलाइफोरनिफ्रायनो मेन मेडिसिनखौ खालामखायो जिहेथु ना बैफोरो माने माखा माखासे नर्मेल ओरैनो नर्मेल बेरामफ्रा हामोसै । जानांगौ खिनथु फ्राय बेमारफोरखौ औ खिन्थु जोङो बां बांद्राय गोब्राब जानाय बेमारफोरखौ जों बेफोरनिफ्राय हामगोन होननानै जोङो फोथायनो हाया आरो फोथायथाव बो नङा औ मानो होम्बा दानि जुगाव जोंहा ओ गोदान जुग जाहैदों नङा होमब्ला दानि जुंगाव आ रो मेचिनारि जुग जोंहा मा सुबुं माहारिनि गासै बडि पार्टफोरखौनो जोंहा कम्पिउटारनि जोहै नायनोबो हानाय जाहैबाय बैफोरनि जुगाव जोंहा मा बेमार जादों बेफोरखौबो हमनो हानाय जाहैबाय मानो होनब्ला गोदोनि जुग गा माने जोबोद फोथायनाय जायोमोन नालाय जिहेथु माबा मोनसे लोमजायो अब्ला नोङो हयथ' बे लोमजानाय हारसिङैबो हामखागौमोन जानांगौ नङा होनब्ला बैनि बेलायाव माबा मोनसे से हाग्रा बिलाइ एबा माबाफोरखौ जाहोबाय माने बे बेमाराउ लथे हामखा गौमोन नालाय बैफोरावनो माने लाबोनानै जाहो बाय नालाय बोरैबा हामनायजों मुलि होनायजों ग्रोब जाबाय बैफोरखौननो माखासे फो थायनानै लानाय जायोमोन होननानै आं सानो आरो माने औ औ
बिदिब्ला नोंथां सा रायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय ओ दान्दिसे सावरायनायखौ बि खिनिआव दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां जागोन सम बायदियै